हेल' नोंथां औ नोंथां हेल'
खोनादोंना नं
औ औ खोनादोंं औ
नोंहा दायो मा खालामगासिनो हेलौ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो ना होमबा
औ आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो
आंबो ओरैनो दं नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ आं मानि थाखाय कल खालामदों
औ औ
औ दा आङो होबबा जागायनोसै
जोङो स्कुल फरायनाय स्कुल फरायनाय होनोब्ला जों उन्दै उन्दै थाम बोसोरनिफ्रायनो जों स्कुलावहाबो।
औ
होमबासिमनिफ्रायनो जोङो स्कुलाव हाब गियान मोनो फरायनो हायो होमबासो फराय फोरोंगिरिफोरजों फरायजानो मोनो गासैबो। गियानफोरखौनो जोंनो मासटारफोरा। मास्टारफोरा होनाय जायो उन्दैनिफ्राय थाम बोसोरनि। जों फरायबोनो मोनदों जेरै एल पि स्कुल एम इ स्कुल। बिदिनो हाइ स्कुल आरो बिदिनो। गिदिर गिदिर जों फरायलांनो हायो ओमफ्राय बायदि बायदिनि जों गावबा गाव पार मेट्रिक एकजाम होनानै गावबा गाव हाफ फार्स्ट इयार सेकेणड इयार फरायनानै जोङो। फार्स्ट इयार सेकेणड इयार फरायखांनानै सोरबा सोरबा बिदिनो डिग्रि फरायो बिदिनो सोरबा सोर सोरबा लाइन कर्स लानानै फरायखायो बेफोर जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथाङा माखासे फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै माबोरै। फरायनायफोरा स्कुल स्कुलफोरनि सोमोन्दै।
औ ओ दाथ जोंनिया। ओ-स्कुलफोराव जेनेबा प्राइभेटाव बांसिन स्टुदेन्टफोरखौ नुनो मोनो आरो ना। प्राइभेट स्कुलफोराव।
औ नोंथां
ओ प्राभेट स्कुलफोराव। थाखाय बांसिन। ओ नुनो मोनो होनोब्लाथाय ओ जेनेबा। प्राइभेट स्कुलाव जेनबा फोरोंगिरिफोरा ओ जेनबा। बिदिनो जेनेबा स्टुडेन्टफोरदों माने लोगो टाइपनि बिदिहै फोरोङो आरो ना।
औ
औ जेन नुनो मोनदों खायसे सरखारि स्कुलफोरावबो दङ बिदिनो। ओ जेनेबा मोजाङैनो सिखायनाय फोरोंनाय। ओ-खिन्थु ओ जोंनि जेनेबा। दा जों पेरेन्टसफोरानो जेनबा। ओ मानि थाखाय सरकारियाव खम खम होखो आरो। प्राइभेटाव मानि थाखाय बारा होखो बेखौथ आङो बारा मोजाङै मिथिस्लाबला।
ओं जेनेबा फरायनायनि बेलायाव बुङोब्ला। ओ-जोंनिया प्राइभेट स्कुल बा कलेसानो जा। सरकारि स्कुल बा कलेजानो जा जेरावबो माने। फिनायफोरा जेनेबा मोजां जायो आरोना गाव गावनि फरायनायनि सायावसो सो सोनारो आरो पेरेन्टस फोरनि सायावसो सोनारो बेफोरो।
फोरोंनायाथ जेनेबा प्राइभेट स्कुलनि। ओ-फोरोंगिरियानो जा सरकारि स्कुल नि फो
गासैबो मोजांङैनो फोरोंङो। हेलौ। हेलौ।
औ नोंथां। बिदिनो जोंङो मानोना फ्रायभेद स्कूलाव दानिया बांसिन हाबनाय नुनो मोनो आरो सरकारि स्कुलाव एसे खम जालांनो हमनाय नुनो मोनदों जाय हायो बिसोरखौथ' बांसिन बांसिनानो जोंङो प्राइभेटाव हरनाय नुनो मोन्दों आरो जाय हाया। बेफोरखौ सरकारि स्कुलाव हरनाय नुनो मोनो आरो ना।
अ।
मानोना मानोना खोनानो खोनानो मोनदों प्राइभेटखौ प्राइभेट स्कुलाव टिउसन बायदि मोजां मोजां फोरोंङो होननाय बेफोरबायदिनि थाखाय
स्कुलाव सोनायखौ नुनो मोनो आरो जे सरकारि। सरकारि स्कुलाव। सरकारि स्कुलाव मोजांङैनो फोरोंङो अब्लाबो। जोंङो एसे मा होनो प्राइभेटाव मोजां खोनायो मोजां। खोनानायखाय जों प्राइभेट स्कुलाव बांसिन हाबनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ ओ ओ।
बिदिनो मोजां मोजां मार्क लाबोनायखौ नुनो मोनो प्राइभेट स्कुलाव। आरो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां मानोना बेयाव मोजां बुंसो लायो बेयावसो बांसिन हरनायखौ नुनो मोनो।
औ।
थेवबो गावबागाव गावनि फिसाफोरखौथ' मोजांङै जाजानो लुबैयो नङा होनबा।
औ नंगौ।
बांसिन बिदिखौ नुयो मानोना टिउसन बायदि मोजां फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरो। प्राइभेटाव मास्टारफोराबो मोजां रायजलायनायखौ नुनो मोनो। सरखारनियावबो रायलायनाया रायलायो अब्लाबो खम आरोना। दानि दिनाव बांसिनानो प्राइभेटाव हाबनायखौ नुनो मोनबोगासिनो।
औ।
मानोना प्राइभेर स्कुलाबो। जायानो खुलिनाय नुनो मोनगासिनो।
औ।
बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो आरोना प्राइभेट स्कुलफोरखौबो। बिदिनो जोंङो फरायनायनि बागै होनोबा जोंङो। उन्दैनिफ्रायनो गासैखौबो फरायनानै। क्लास ओ। क्लास अवाननिफ्राय लानानै क्लास टेनसिम क्लास टेननिफ्राय जोंङो मेट्रिक आनजाद मोनबाय मेट्रिक आनजाद। लानानै। ओरैनो फार्स्ट इयार सेकेणड इयार फार्स्ट इयार सेकेणड इयारनि उनाव जोङो सोरबा सोरबा दिग्रि लाबाय सोरबा सोरबा बिदिनो लाइन बाय लाइन डक्टर इन्जिनियार सोरबा सोरबा बिदिनो लाइन लानायखौ लानानै फरायनायखौ नुनो मोनगासिनो नङा होनबा नोंथां।
आ नंगौ।
बिदिनो बायदि बायदि आरो फरायनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो।
औ
जोंनि बर' हारिनि फरायनायफ्राबो एसे एसेनो जौगालांगासिनो दावगालांगासिनो। बे बायदिनो नुनो मोनगासिनो आरो ना नोंथा।
औ औ गोदोनिसाय बुहुद जौगाबाय जोंनि बर'फोरनि जेनबा फरायनायनि जौखोन्दोआ बुहुद माने जौगाबाय आरो।
औ आरो जोंनि बर' हारिनि लिरनायजोंबो जोङो दानिया फारस इयार सेकेण्ड इयारखौ नुनो हाबोगासिनो होमबा नोंथां। फास इयार सेकन्द इयार नोंसिनिथिं दंना गैथ' खाथिफ्राव
मा होनद्रो नोंथां?
इदिनो फास इयार सेकेण्ड इयाराव दानिया बर' बर' रावजों लिरनाय नुनो मोनगासिनो। ना ओंखारबाय बेखौ बे नोंथांमोननिथिं जाय मादि
ओ जोंनियाव बिदि ओ दा माने दा जोंनिखि जाथ'आखै आं जाथ'नाय खोनाथ'आखै आरोना नोंथां।
खोनायाखै औ जों थिंजाय माने ओंखारबायानो फैबायानो इदिनो फास इयार सेकण्ड इयारनि
अ' अ' जोंनिखैबो ओ लासै लासै जालांगोन होननानै औ औ
नोंथांमोननिथिंजाय होमबा जाथ'आखै आरो ना।
औ जाथ'आखै नोंथां जागोन लासैनो।
औ जागोन होननाय खोनानाय मोनदों ना जानायाथ' जा जानायाथ' जा थाबाय खिन्थु नोंसोरनिथिं जाय मोनहैथ'आखै आरो ना बिदि बानायथ'वाखै आरोना।
औ औ
ओमफ्राय इदिनो नोंथां मोनथिंजाय सिकुलफोरा मा बायदि सोलियो? इदिनो खाथिफोराव दंना गोजानफोराव दंना नोंथांमोन प्राइभेट सिकुलाव हाबनायखौ बांसिन नुदोंना सरकारियाव? बेखुय
ओस ओ ओ जोंनि खैथ' आङो बांसिनानो जेनबा ओ प्राइभेट सिकुलावनो बांसिन हाबनायखौ नुनो मोनदों। ओ मारार - बा जोनबा जोंनि गामि गामि गथ' बिदि ओ एलपि सिकुलफोर बायदि थायोना। ओ जों एल पि सिकुलफोरखौ नायनो थाङोब्ला ओ जोंनियाव जोबोर खम माने थारथि जोनसो सिथुदेन्टबो गैया आरोना। ओरैनो थुनथि जोनबो गैया माने बुहुद खम।
औ खम जालांगासिनो आरो ना।
औ औ गासैबो माने प्राइभेट प्राइभेटआवसो लांजोबो आरो ना जोंनि सरकारियाव होनो नागिरा।
औ
ओ बिदिनो ओ फास फासटाव जेनेबा प्राइभेटाव लाङो ओमफ्राय जेनेबा मान्थलि फिस होनो हाया बाथाय ओ जेनेबा प्राइभेटनि बखना लाबोसिगोन
अ'
हेलौ
औ हेल'
औ उम बेनि
औ माने औ ओ माने गुबुननि जोंबा ओ गोनांजोंनो माने माखासे गैयैफोराबो माने थांफानानै उनाव गावसोरनो ओ गाब्र'नानै लानांगौ आरो ना बिदि जाहैयो।
औ
गुबुना जेनेबा मालाय थाखा फैसा गोनाङा मालाय प्राइभेटाव होबाय। बिदिनो जेनेबा गैयिफोराबो आमुगा प्राइभेटाव होदो जोंहाबो गोन बिदि टाइपनि लांनानै माने उनाव हाया जानानै माने सरकारियावनो बोख्लाय फिनो बिदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां जोंथिंजायबो बेफोरबायदि नुनो मोनो।
औ
माने हागोन साननानै होसिगोन सोरबा सोरबाया। सोरबा सोरबा हाहैया जायोसै।
औ औ माने खायसे ओरैबायदि दङ जों गुबुननि सायावनो माने सोनारजोबो आरो ना। जेनेबा गाव‌ गाव गावनि जेनेबा केपासिटिखौ नाया गाव मा हायो बेफोरखौ नाया आरो।
खायसे पेरेन्सफोरा बिदि दं।
औ
सरकरि सरकारि स्कुलफोरनावबो होबाबो जेनेबा ओ गोबां स्टुदेन्थफोरानो मोजां मोजां रिजाल्टबो बानायो आरो मोजां जोबोद गोरोंबो जायो। जेनेबा सरकारिबाबो प्राइभेट होनोमब्लाबो बिदि गोरोङा गोरोंखा रोङिया रोङिखा आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां। आरो गावनि बिमा बिफानि नायनायनि सायाव एसे सोनारबाय।
औ औ औ।
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय।
औ दे नोंथां।
नोंथांनिफ्राय खोथा माखासे खोथा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै गोजोन्नाय थाबाय।
दे होमबा दोनथ'नोसै ना नोंथां।
औ औ दे नोंथां।